हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादोंं।
औ दा आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ ओ नोंथांजों आबादनि सोमोन्दैसो ओ ओ नोंथाङा सोलाबोबा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
ओ ओ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ औ दा होमबा जागायनोसै नङा होमबा जों आयदायाव।
औ।
औ दा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि आबादफोर जों मोनो नङा होमबा जेरै माइ आबाद ओ फाथो आबाद बेसर आबाद। ओ जुंखाम आबाद आरो गोबां गोबां आबादफोर आरो ओ दा ओ दाथ' दा बोथोरा जाहैबाय दैलां बोथोर नङा होमबा माइनि। माइयानियाब माइ बोथोर दा दा माइनिबो माइ माइनि सोमोन्दै सावरायनोबब्ला जोङो बेबो माइनि माइ आबादनिसो जेन'बा बेनि सोमोन्दै रायखांनांगौबा जों ओ ओ बिनि जागायनायनिफ्राय ओ हाजासिमनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो नङा होमबा। ओ माइ आबाद गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ दुब्लियाव जेनेबा ओ हाल एवगारनानै खोथिया फोनो थाखाय हालेवदानै लागोरोनानै आरो ओ जोलैखौ सोमनानै बिनि उनाव फोनानै ओ जेब्लानोाखि फुजानाय जायो गायजानाय जायो अब्ला फुनानै ओ बिदिनो गायनाय जायो नङा होमबा आरो बिदिनो ओ मास मोननै बा मोनथाम मोनथामसिमनि गेजेराव मोनब्रै मोनथाम बिदिनि गेजेराव बेवहाय जों माइ फिथाइखौ मोननाय जायो नङा होमबा आबाद। ओं आबाद महरै जों हानानै मारा होनानै ओ बेखौहाय बाहायनाय जायो आरो। दा जोंनि आसामाव स्पेसियेलि आसाम होननानै ओ नायोब्ला जेनेबा जोंनि थांना थानायनि बिथिंनो जाहैबाय बांसिनानो आबादखौ नुनो मोन नङा होमबा जाय खि बे आबादानो जा माइ आबादानो जाथो फाथो आबादानो जाथों बे बिथिंखौ जों नुनो मोनो आरो। दा ओ जोंनि गुदिसिन ओ थांना थानाय जिउनि राहायानो जाबाय आबाद। दा बे हिसाबै आबादा मोनसे आं सानो आबादा मोनसे गोनांथार आरो। गोनांथारा ओ सावरायनो गोनां आयदा मोनसे ओ दा ओ ओ आथिखालाव आबाद मावनायनि ओ आदब खायदाफोराबो गोबां ओ गोदान गोदान आदब खायदाजों फैबाय आथिखालाव गोदोनिफ्राय नायोब्ला ओ गोदो ओ आबै आबौमोननिफ्राय नायोमोनब्ला जेन'बा ट्रेक्टर गैयामोन बा माबा मोनसे एवग्रा मेसिनारि आगजुफोर गैयामोन। जेरै मोसौजोंनो नांगोलजोंनो एवनानै ओ गायबोनांगौ जायोमोन दा आथिखाल मुगायाव नायो ब्ला बेनिफ्राय इजिसिन जाफैबाय आरो आरो बिनि अनगायैबो जों माखासे ओ साइन्स टेक्न'लजिखौ बाहायनानै जेन'बा ओ गोदान मुगानि आबाद मावनाय खौ बाहायनानै जों बेखौ ओ एदबान्स एडभान्सै मावनानै जों गोबाङै बांसिनै आरजिनो हा यो नङा होमबा। आरो दा आरोबाव बेनि अनगायैबो जायखौ जोङो ओ मा होनना बुंगोन बेखौ ओ डाबल डाबल जेनेबा जों ओ थिग मोनसे मावख' दैखांनायनि उनाव आरोबाव मोन गोदबाय था मावबाय खिथानो हायो बा हाखौ खालि दोनालासिनो बेफोरबायदि आबाद मावनानैबाबो जों ओ गोबां आ आं आरजिनो हायो नङा होमबा ओ दा नोंथाङा मा फोरमायनोसायो आबादनि सोमोन्दै
होननानै बुङोबाथ' आङो बांसिनै जों बर'फोरनि बेनि सायावनो लानानै बुंगोन जोंनि आजै आजौ एबा आबै आबौनि समनिफ्रायनो बर' हादिया आबाद मावनानै जाबोग्रा मोनसे हारि जों गुबैयै जोङो नायनो थाङोब्ला जों जोंङस जोंनि बर' हारिया आबाद मावनानैनो माने गावनि न'खरखौ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय नोंथाङा बाव बुंनाय बाददि माइ आबाद दायोथ' दैज्लां बोथोर बे बोथोर बेवावहाय जों बयबो माइ गायो जायहा जायहा दुब्लि फोथार दङ बिथांमोन माइ गायनानै बेबायदि दैज्लांनि समावनो माइफोरखौ बुथुमना लानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बे आबाद मावनायनि आदब खायदा नोंथाङा एसे बुंलांबाय। जोङो आगोलनि समाव आरो दानि समनि आ आबाद मावनायखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो आगोलनि समावहाय आबाद मावनो थाखै दै जै दैज्लां बोथोर मोनफैबाय। नांगोलफोरजों बेबायदि हालेवनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बिसोरो जेब्ला हालेवनो थाखै ओंखारबोयो बिसोरो हर ससेयावनो बिसोर ओंखारबोनानै मोसौ मानै जों बेबायदि दुब्लियाव खोमसि खोमसि हालेवनो गोनां जायोमोन। आरो बिसोरो गोबांथार खस्थ' मोननो गोनां जायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बियो माइ गायनायफोर बेखौ जोङो दायो नुनो मोनो मेचनजों जाजोब्बाय। हालेवनायफोर ट्रेक्टरजों जाजोबबाय सिगांनि समाव हालेवनो थाखाय से दान नांगौमोनब्ला दायो ओ से हप्तानि गेजेरावनो बेखौ हाले हालेवखांनो हायो। आरो दानि दिनाव माइ गायनाय नायोमोनब्ला जेनेबा दायो सिगांनि दिनावहाय माइफोरखौ माखासे आइजोफोरा गायोमोन आरो दायो ओ मेसिनफोरजों बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो। दों आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां सुबुङानो बेबायदि फोनाय ना माइफोरखौ गायनायनि सोलाय फोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो जेब्ला माइफोरखौ बेबायदि ओ मोनक मोननानै बा हानायनि सम जायो बेबायदि समावबो जोंनि ओ सुबुंफोरा माइखौहाय हानायनि सोलाय ओ सिगाङाव खासिजों मानसियानो हायोमोन नाथाय दायो बे आबा ओ माइनि आबादखौ गोबाङा बेबायदि मेचिनफोरजों हानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो
ओ ओ बावखाफोरजों बेबायदि सासे मानसियानो मोननै बेबायदि मुथा फोर बजाफोर दैखांनानै न'आव रोगानानै लाङोमोन नाथाय दायो गासै खौबो गारि गुरानि बा मेसिननि जुग जानायखाय माइखौ जोङो दुब्लियावनो नानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो दुब्लियावनो नानानै न'आवहा जेनेबा लांनो हायो सिगाङाव माइ नायनो माइ नानो ओ मास मोनसेसो नाङोमोनब्ला दायो सानसे बा से घन्टासोआवनो माइनानाय खामानिखौबो फोजोबनो हायो आरो आगोलनि समावहाय जेब्ला आबाद मावनानै जाग्रा जिहेथु जोंनि आबै आबौमोना बिथांमोना हर ससेयावनो माखासे वाल गाहेनावहाय माइफोरखौ देनानै माइरं महराव लाबोनायखौ जोङो खोनायोमोन नाथाय दायो नाथाय दायो जोङो नुनो मोनो मिलफोराव लांनाय ओ बेजोओ बिगुरल' खुनाय नङा जावनोबो नांबावला दानि जुगावहाय बेबायदि गोबां गोरलै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों आरो
औ
आरो बेबायदिनो गुबुन- गुबुन आबादफोर जोंनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदि फाथो आबाद बे फाथो आबादखौबो जोंनि जायगाफोराव खालामो जेरैहाय जोङो फाथोनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो फाथोनिफ्राय मोननाय जोंनि थिं बा सेरना होननानै बुङो नोंसोरनिथिं मा बुङो आं मिथिया बे सेरनाजों जोङो इन्जुरफोर बानायनो हायो बा बेराफोर बानायनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे बिनिफ्राय मोननाय जिहेथु जिदुं बेखौ जोङो बस्थाफोर बानायनो हायो आरो मबेबा मोनसे मुवाखौ खानायाव जोङो बाहायनो हायो आरो जोङो फाथोनिफ्रायबो गोबां बेबायदिनो गुबुन- गुबुन मुलाम्फा जोङो मोननो हायो दसे सम बुंनो हागोन
दा नोंथां होननाय बायदि फाथो आबादाबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि ओ मोनसे गोदोनिफ्रायनो मावबाय थानाय मोनसे आबाद जाय जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाव गोबां हेल्प होबोदों नङा होमबा नोंथाङा होननाय बायदि जेरै फाथो सेरनायजों जोङो ओ न' न' दुमनो हायो इन्जुर दुमनो हायो आरो बेनि अनगायैबो फाथो जाय दिरुंखौ जों जिरनानै जाय दिरुं बानायो नङा होमबा जायनि दारै जों न' बानाय- न' बानाय आव ओ दुरुं हिसाबै बाहायनाय फेरायखानाय बेफोरजोंनो जोंनि बर'- बर' हारिया गोदोनिफ्राय जों खोनानो मोननायाव जों मिथिबोयो नङा होमबा ओ बेफोरखौनो दिरुं महरै बाहायनानै दुरुं महरै बाहायनानै खायोमोन न' लुनायाव बाहायोमोन दा बेफोर ओ मोनसे बेबो जोबोद ओ बर' हारिनि गेजेराव गोदोनिफ्राय नायोबा बर' हारिनि थांनानै थाबोनायाव बेबो मोनसे जोबोद बाहायजाबोबाय थानाय ओ मोनसे गोनांथार ओ आबादमोन आरो ओ दा आबाद दा आथिखालाव आबाद मावनाया गोबां इजि जाबाय नङा होमबा गोरलै गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबाय नोंथाङा होननाय बायदि गायजेननायनिफ्राय लानानैनो हाजेननायनिफ्राय माइ आबादखौ जों मेसिनारि आगजुजों मावना नङा होमबा बे -बेबायदिसिम दा- दासिमाव आथिखाल मुगायाव बेबायदि जों नुनो मोनो आरो बेनि गोबां- गोबां आबादफोर जेरै ओ जुखाम आबाद जुखाम आबादफोर ओ जुखाम आबादखौ ओ सरासनस्रायै जों बांसिन गोदो ओ बेबायदि फालांगियारि हिसाबै हिसाबै जों मावनायखौ नुनो मोन खोनानायखौ नुनो मोन खोनाया नाय मोनामोन आरो जायखिजाया जानो हिसाबै बाहायनाय ओ मावनाय नुयो नुनो मोनोमोन आरो बिनि उनाव अनगायैबो फाथो आबाद थांबाय ओरै आबाद माइ आबाद
आरो जोङो बुंनो हाबावओ ना साहा आबाद बे साहा साहा आबादाबोथ' जेनेबा जोंनि थांना थानायनि मोनसे मोजां आबाद जायखौ जोंनि बर'फोरा खालामो आरो बे साहा बिलाइफोरखौ खानो थाखाय माखासे माखासे आइजोफोरखौ बाहायोमोन आगोलनि समाव नाथाय जोङो दानि समाव नुनो मोनो
औ औ
होबानो जस' लांनाय आरो बिदिनो गाव हारसिंनो खानो हायो औ बेखौहा सोरबा मानसिया खानांगौनि गोनांथि
उम औ औ औ नंगौ दा बे नोंगौ नोंथाङा होननाय बायदि ओ साहा आबादाबो जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जेन'बा रायजो जानायाव मोनसे मोनसे ओ रां खामायनायनि मोनसे राहा लाबोनानै फैदों नङा होमब्ला दा गायजेननायनि फ्राय लानानैनो साहा आबादाव गायजेननायनिफ्राय लानानैनो खाजासिमा नोङो लेबार सोनांगौ जाखायो नङा होमबा? जेराव जाय लेबारफ्रा जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा जों मावनानै जानो हायो मोनजायो। गायजेननायनिफ्राय लानानै फोसाबनाय खानाय सिमाव आरो दा नोंथाङा होननायबायदि साहा आबाद मावनायावबो माखासे टेगन'लजिफोर बाहायनाय नुनो मोनसै नङा होमबा मेसिनारि आगजुफोर बाहायनाय नुनो मोनसै जेरै खानाय बिलाइ बिलाइ हास'नाय नोंथां होननाय बायदि बिलाइ हास'नाय बेफोरो आरो दा बिनो ओ बिनि इफेक्टखौ नायोब्ला बियो मोनसे ओमफ्रायो जोंनि जाय जोंनि गामि ओनसोलनि मावनानै जाग्राफोरखौ मोनसे एसे एफेक खालामनाय बायदि नुनो मोनो आरो नङा होमबा? जाय जायखौ जों साहा बिलाइखौ खानानै जायखौ लेबारफ्रा मावनानै ओ गामिनि औ औ गामिनि मानसिफ्रा न'खर बेङोमोन न'खर सालायोमोन बेयाव इफेक्ट खालामनाय नुनो मोनसै आरो दा मिसिनारिया बिखौ बाहायजोबोब्ला बेयो मोनसे उनाव साननो गोनां बा मोनसे गामियारिनि रायजो जानायाव मोनसे एफेक्ट लाबोनाय बा मोनसे ओ बिदिखौ नुहुरनो नुहुरनाय मोनसेै आरो। ए औ दा नोंथाङालाय ओ मा फोरमायबावनो सानो आबादनि सोमोन्दै
उम आबादानो जोंनि जिउ खुंनायनि मोनस से गाहाय हिसाबै आबादखौ जोङो मावनो नांगोन आरो जोङो गोबां आबाद मावनो हायो जेरै गाव गावनो मावनानै गावनि नांगौखौ जों दिहुननानै लानो हायो दायोथ' जोंनि नोंसोरनिथिं मा मा गायो आं मिथिया नाथाय जोंनिथिं बेबायदिनो ओ जों बुङो ना तरमुस एबा वाटारमेलनफोर स्ट्रबेरिफोर खुसेर नि आबादफोर बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर जायखौ जों माने गुबुननियाव बायनो गोनांथियानो गैला जोङो जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो गाव गावनो गायनानै बेबायदि आबादफोर मावनानै जोङो दिहुनना लानो हानाय बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो। मोनदों आरो
औ औ ओ नंगौ थारैनो नों होननाया नोंगौ ओ आबाद मावनानैबो जों दा आथिखाल मुगायाव जेनेबा गावखौनो जों सासे जेन'बा मोनसे फाइनान्सियेलि इन्दिपेन्डेन्ट हिसाबै जों खालामनानै लानो हायो नङा होमबा आबादखौ बेनिखायनो जों जोङो ओ जोंनि थांना थानायावबा साख्रि बाख्रिखौल' नागिरालासिनो जों आबाद मावनायावबो जों गोसो होनांसिगौ। नङा होमबो नोंथां
औ
औ औ दा बेखिनिसै नोंथां। औ दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
अ